खोनादोना?
खोनादो खोनागासिनो दं।
औ औ बिदिब्ला जों दिनै दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनोसै नोंथां?
औ औ सावराय जागोन।
दावबायनाय नोंथाङा नो अबे अबेयाव थांखो ओरैनो?
आं दावबायनाय बादियैब्ला ओ शिलं थांदों। आरो बैथिं अरुणाचल खाथिहालागै थांदों बारो ओ ओय भैरबकुण्ड बेथिं आरो अरुणाचल एकदम अरुणाचलहालागै थाङाखै आरो बेनि खाथि खाला थांदों। आरोबाव
माने गुवाहाटिनिफ्राय बेसे गोजान जायो शिलंफ्रा ब-बबे बबेनिफ्राय गारि गाखोनांगौ नोंथाङा खोन्थानो हांगोन ना?
औ गुवाहाटिनिफ्रायथो आं शिलं थांनायाव ओ आं डाइरेक्टलि गुवाहाटिनिफ्राय थाङाखै
औ नों
बै धेकियाजुलि निफ्रायसो थांदोंमोन आं
औ औ औ
सनितपुर बैथिं आ बेनिफ फ्राय थाङोबा मानिया गुवाहाटि जानानैबो थांनो हायो। आरो बैथिं नगाव जानानै नगाव जानानै आरो बैफो ओ नगाव जानानै डाइरेक्ट शिलं थांनो हायो। बेथिं मोननै लामा दङ आरो। आरो बे गुवाहाटिनि फ्राय मा बा निया आं बुजिनाय बादि
ओं
औ बाससोबो थांनो हायो आरो स स्कुटि रेन्ट लानानै बो थांनो हायो बेनि उनाव गावहा बाइक थादोबा साबसिन जायो आरो
औ नोंथां औ औ आंबो बारा थाङाखै थेवबो आङो वेस्ट बेंगल थांबाय दिमापुर थांबाय आंबो सिलं खेबसे थांदोंमोन। थांनाया नैरोजा औ बेयो ओमफ्राय आंङो कार्बि आंलं माने आसामावनो आरो आसामावनो जेरै कार्बि आंलं कक्राझार माने बेफोर बायदि बायदिया थांबाय आरो जेरैहाय आङो जुदि थाङोबा गुवाहाटिनिफ्राय सेन्टार लानानै जुदि हमनानै लायोबा
औ
जोङो जुदि आं कार्बि आंलं थांनोबा बा डिमापुर थांनोबा मोननै जोंहा लामा दङ। ओ कार्बि आंलं सोआव मोनहैयो आरो जेरैहाय नोङो बासजों ट्रेनजों जों सुबिदा दङ जों जुदि बास डाइरेक्ट जुदि जों कार्बि आंलं थांनोबा जुदि थादआलासिनो थाङोबा होम्बा जोङो बासखौ जों आइ एस बि टि निफ्राय गाखोनो हायो आरो आइ एस भि ति निफ्राय गाखोनो हायो ओमफ्राय बिनिफ्राय डाइरेक कार्बिआंलं थांङो आरो ट्रेन होनना बुङोबा आरो जोंहा जोङो खामखायाव गा गाखोनो हायो गुवाहाटि स्टेसनावबो गाखोनो हायो बिनिफ्राय जों डायरेक दि थांनो हानाय जोहा केपासिटि दं आरो आरो जोङो जुदि दिमापुरनि बाथ्रा बुङोबा
औ
गपुरजोंबो जोङो डाइरेक्ट बास दं आइ सि बि टि निफ्रायनो आरो ट्रेनाबो जोङो गुवाहाटिनिफ्रायनो मोननो हायो नागालेण्ड एक्सप्रेस बेबायदि बायदि ट्रेन दं आरो
औ
ओमफ्राय ओरै जोङो जुदि कक्राझारखौ बुङोबा कक्राझारावबो मोनथाम लामानि जों थांनो हायो मोनथाम माने माबाजों आरो जेनेबा जेरै लामा ट्रेन ओमफाय आरो मो एसे गोजौजों। एरप्लेनजों थांनो हायो आरो।
कार्बि आंलंनिफ्राय डिरेक्टलि माने। कक्राझारसिम।
कक्राझारसिम डिरेक्टलिथ बिदि दा गैया बासआ जों ग चन्स खालाम फैनाय जायो आरो मानसिफोरा जाय जाय। कारबि आंआवहाय फैयो बिसोर गुवाहाटियाव चेन्ज खालामनायखौ आं नुनो मोनदों आरो‌। डायरेक्टलि बास गैथ‌आ। गेजेराव हगारदोंमोन होननाय खोनादों। नाथाय दा। गैया। बेनो आरो नोंथां। आरो वेस्ट बेंगल। खौ थांबाय आङो ओमफ्राय औ वेस्ट बेंगलाव। ओमफ्राय जों जयगाव होननाय जायगायाव थांबाय। भुटान बरदार। नांजाबनाय जेराव पइन्ट सिलिं होननायखौ नोंथाङा खोनाखाबाय जानांगौ। पन्सलिं। बेजों माने नांजाबनाय वेस्ट। बेंगल बे जयगायाआव थांबाय।
औ नोंथाङा अब्ला आसामनि बायजोआवबो थांदों।
थांबाय नोंथां औ। आङो। माबायाव थांबाय। जेनेबा जोंहा। फरेन होननानै बुङोबा जों भुटान बायदियाव थांबाय आरो।
औ औ आसामनि बायजो बुङोब्ला आंबो। नेपालाव थांबाय।
अ नो नों होनबाबा नोंबो। फरेनाव थांबाय थाबोना ओम। ओम औ अबे अबेजों थाङो नोंथां ओरैनो नेपालनिफ्राय कानेक्सन औ।
सिलिगुरिसिम जोङो ट्रेनजों थांदोंमोन औ सिलिगुरिनि फ्राय आरो बिथिंजाय नेपालसिम ओ बरडारस यै इण्डिया नेपाल बर्डार दङ
औ नोंथां
सिलिगुरिनिफ्राय बिदि क्रस खालामनानै जों ओ बेनिफ्राय गारियाव थांदोंमोन आरो बेलेग औ गुबुन मोनसे गारि ह हमनानै गारि भारा लाना थांदोंमोन।
वेस्ट बेंगलाव आलिपुर दुवार होननाय जायगायावबो था थांखांबाय। डाइरेक्टलि ट्रेनबो दङ आरो बासजोंबो थांनो हायो। जोङो औ माने बेयाव थांनानै बेरायनानै फैबाय आरो एसे नोंथां औ ओमफाय आरो जों पिकनिकबो जाहैखांबाय माबायाव हाय
औ
अवेस्ट बेंगलावनोमोन रजायगाखौ बावबाय आङो जों फास्टआव थांग्रोदोंमोन पनसिलिंआव माने जयगावआव जानो होननानै पनसिलिं एलेकायावहाय ओरैजाय गाहायाव
औ
बेवहाय जायासै ओमफाय बिनि ओमफाय आरो भुटानाव थांबाय भुटानावथ गोजौथाराव सिङाव हाबनो होननानै थांदोंमोन जोङो नाथाय बेवहाय माने पास माबानांगौ माने बिजा ना पासपट बिदि खालामनांगौ खोमा पासपट ना बिजा होनदोंमोन ओमफ्राय फरेनार फोरनि थाखाय आरो जोंथ फरेनार जाहैबाय नालाय बिसोरनि थाखाय
औ
बेवहाय जों सिङाव हाबथारनो हायासै जों माबायाव थिम्फु थांनो होननानै थांनो नागिरदोंमोन। बे खाथिनि मोखाङावनो था थांनानै फैनाय जाबाय आरो नोंथां।
औ
औ नोंथाङा भुटान थांबाय ना?
आं भुटान थांनाय जायाखै नोंथां। बेै औ
ओरैनो आसामाव नोंथाङा अबे अबे जायगायाव थांखो?
आसामाव आं थांनाय बायदियैब्ला डिब्रुगर ओ बेथिं कक्राझार आरो तेजपुर बायदिसिना जायगाफ्रावबो थांदो।
दा जों डिब्रुगर थांनोबाव मारै थाङो नोंथां?
डिब्रुगर थांदो थांनोबा ना? नोंथाङा ओ तेजपुर जानानैबो थांनो हायो। तेजपुर जानानै बिदियालै बिस्वनाथ सारिआलि जानानै ओ लोखिम लोखिमपुर, डिब्रुगर बिथिखालि सहैयो आरो। आरो बेजों थाङाबा आरो गुबुन मोनसे लामा दङ।
औ
तेजपुरनिफ्राय जरहाट थांनानै आरो बिथिंजाय जरहाट निफ्राय डाइरेक्ट थांनो हायो।
औ औ नोंथां
बेरायनाय बुङोब्ला नोंथाङा बबे जायगाखौ साबसिन बे ओ माने साबसिन गाहामसिन मोनखो बेरायनो?
औ नोंथां आङो जयगावफुनसिलिं बे
औ औ बेयाव मा दङ बिदि मोजां मोननाय बायदि?
मोजां मोननाय बायदि माने बेबायदि माने जयगआवहाय मोनसे इन्जयमेन्ट लानानै थांनो हायो मानसिफ्रा बेरायनानै जायगा बेरायनाय मानाय ओमफ्राय नांजाबनाय नालाय। ओरै भुटान सिङाव हाबनानै जेनेबा मोनसेनि फिसा फिसा जु पार्क जु दं आरो। जु बेबायदि दङ ओमफ्राय बिनि उनावहाय नों लामाखौ नायनो हायो आरो लामाया माने गेददा गेददि हाजो गोजौआव गाखोलांनाय माने बिराद समायना नाङो आरो माने बिफां साया साया साया साया मोजां नाङो आरो थानानै माने गोजोननाय नांदों आरो। ओमफ्राय बिदियावहाय बिसिनि बुद्धिस मानसिफोरनि माबा मन्दिर दं बेफोरबायदिया बेफोराव फथकफोर लानो मोजां ओमफ्राय बि निफ्राय गोजौनिफ्राय माने औ औ गाहाय बेयाव नायहरनो गोजौनिफ्राय बिसोरनाथ गोजौ जाहैबाय नालाय नोंथां गाहायाव नाहरबा माने मोजां नुहुरो आरो माने बुसथुआ माने बेबायदि मोजां नाङो आरो माने बिसोरहा गोजौ जाबाय नालाय जायगाया। आरो बार खोलो खोलो खोलो माने बेखौ आं गोजोननाय मोनदों आरो। बुसथुवा बार खोलो खोलो बार बारनाय बिफां साया साया माने लामायाबो हाजोजों थांखानाय नालाय नोंथां गोजौआव थांखोबाय थानाय बेबायदि आरो बुसथुवा उम हुम हु
आं आं मोजाज गाहाम मोननाय मोजां मोननाय फ बायदि बुङो ब्ला आं दा सिलंखो मोजां नांदों बेरायनानै
बबेखो नोंथां?
सिलं खो मोजां नांदो बेरायनानै औ बेयाव माने जों सिलं थांनायाव मेघालय माने सिलंनिफ्राय आरो जों मेघालयआव सेरापुन्जिसिम थांदोंमोन
औ नोंथां औ
सेभेन सिस्टार्स स्फलखौ नायदोंमोन। आरो बेनिफ्राय जों नुवाख फालिखाय वाटारफलखौ नायहैदो दै बाज्रुमखौ आरो बेबायदिनो जोङो सिलंखो सानसेयाव गिदिंजोबाखै।
औ नोंथां।
बेरायजोबाखै जोङो साननै ओ हरसे थानानै बेनि उनखालिबो बेरायदोंमोन आरो बेयाव अखा हाबाय थादोबा मानिया मोजां नाङो आरो ओइ बोथोरफोराबो
औ नोंथां औ।
गरम जाया बेयाव
औ नोंथां औ।
औ
आंबो थांबाय सिलंआव सिलंआव थांनानै इउनिभारसिटियाव एसे निहु इउनिभारसिटियाव एसे बेरायबाय। बिफां साया साया मोजां मोनदों आं केम्पास खौहाय। बेनि उनावहाय लाइट लुम होनो लाइतलुुमाथ खमन जाहैबाय नोंथां। सिलंआव थांग्राफ्राथ मेक मानसियाबो था बोखायो जाहैबाय। बेयाव थांबाय ओमफ्राय मोनसेखौ आं बावबाय लकेसनखौ सान ओंखारग्रा जायगा नायग्रा मोनसे दं नङा होमबा।
औ आं बेखो बेखो बेरायाखै आं सान सांग्रा जागाखो
बेयाव थांदोंमोन। जोङो थांनानै सान नालाय बुस्थुआ ओमफाय फैफिनबाय जोङो माने बेखौथ सोरां सोरांसेयावसो नुयो नालाय बुस्थुआ जाय जाया मोजां मोनदों आंबो। माने फासाव बरिं मोन्दोंमोन ओमफाय उनाव जेब्ला थाङो गोथौजों माने सिनारिखौ बांसिन मोजांसिन नुलांबाय आरो। बेबायदि सिनारिखो मोजांसि बार खोलो खोलो ओरै हाजो हानो हाजो
औ औ थांबाय थानायावनो लामाफ्राव माने जायगाफोरखौ मोजां मोजां नुलां
औ नुलाङो औ औ औ माने माने बरिं जालाङा आरो
औ बरिं जालाङा।
बेयो मोनसे मोजां आरो
औ माने गाव गारिजो थांब्ला मानिया हा जायगा थादयै थादयै नायलांबाय थानो मोजां जायो आरो
हायो नोंथां औ मोजां। बिदिब्ला नोंथां दोनै इसे याव दोन्थनोसै नामा
अस दे नोंथां।
दे नोथां दे।